हेलो ओं
औ नोंथां माने नोंथाङा खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ माबायदियै दं? आरो दायो मा खालामगासिनो?
आङो दायो नआवनो दं उन्दुनानै दङ आंङो नोंथां ओरैनो बा ओरै जानानै फांखानि बार जानानै उन्दुनानै दं आं। नोंथांनालाय दासान्दि मा खालामगासिनो दं? माने दायो मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आङो आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आङो दायो ओ बिदिनो नोंथांनि बदिनो बार जागासिनो दं फेन लानानै न'आव जिरायनानै बा फेन लागासिनो दं।
औ। औ औ दिनै नोंथां जों मोनसे टपिक लानानै रायलायनोसै ना नोंथां। जेरै जोङो औ जेरै जोङो दाउ अमा खुब दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे अब्ला ओ आं बुंग्रो
औ दे नोंथाङा एसे दाउ अमा फिनायनि बागै आंनो एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ माने ओ जोंनि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो ओ गामियाव थानाय नालाय गामियाव थानायावथ जोंनो ओ रांखान्थि नांगौ जायो। रांखान्थिनि गोनां। जानायफोराव बेफोर दाउ अमा मोसौ बेफोरबायदि ओ जिब जुनार फिसिनानै जोंनि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों नों दा ओ औ नोंथां दा बिब फोर बायदि माने जोंखौ रांखान्थियाव रांखावरि गोनांथि जानायाव जाब्रबथायफोराव जों बेफोरखौ फाननानै बिनिफ्राय जोङो फैसा मोन-मोननो हायो ओमफ्राय जोङो ओ खैफोद समाव बेफोरखौ फाननो हायो ओमफ्राय बेफोरनिफ्राय फैसा ला माने खैफोदफोरखौ माने खैफोदजानायफोराव बिदिनो हेफाजाब होयो आरो बेफोरो फोरखौ लानायनि जाहोना औ दा ओ बेफोरखौ जोङो ओ बिदिनो नखराव ओ गा-गामियावथ नखरफोरावथ दाउखौथ गासिबो लाखायोजानांगौ नोंथां
औ औ लायो नोंथां लायो
गासैनावबो थाफ्रामजोबो बेफोर ओ दाउ खौ ओ फिनानै बे दाउखौथ जोङो दाउज्ला आरो दाउजो मानै बे दा मानै माने ओ मासेखौ जोङो दाउजोखौ बिदै दैनो थाखाय बा जोलैनो थाखाय बेखौ दोननाय जायो आरो दाउला औ बिदिनो सोरबा आला थिफोर फैबा बा परफफोराव सिथारनो थाखाय बेफोरखौ दाउलाफोरखौ दोननाय जायो जानो थाखाय
औ औ औ
औ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो सोरबाफोर फैबा दाउफोरखौ बेफोर फुथारनानै बुथारनानै ओ बिसोरनो ओ जाहोब-जाहोब्रबनो थाखाय बेफोर दाउफोरा मोजां आरो नोंथां
औ औ औ
फ्राय ओ बे दाउआथ दाउ ओमफ्राय अमाखौबो अमायाबो जोंना बिदिनो ओ ओ बुन्दि ओमफ्राय बुन्दा बुन्दाखौ जोङो ओ ओ मोलाबा मालाबा ओ बिदिनो खरफोरावबो नआवनो सिथारनाय जायो सोरबा सोरबा नफोराव सिथारनायखौ नुनो मोनो। आरो ओ फरफ नङाब्ला बिदिनो फानहरनाय जायो रांखान्थिनि थाखाय आरो गोनांथि जाब्रबनायाव जों अमाफोरखौबो फानब्रबनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बिदिनो ओ आरो बुन्दिखौ जोङो फिसा गफाय होनो फिसा माने फिसा ओ बिदिनो फिसा जाहोनो थाखाय बेखौ लानायबो जायो फिसा जोलैनि थाखायबो बे बुन्दिखौ लानाय जायो आरो बे फिसाफोरखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानै बिनि फ्रायबो जोङो रां खावरि खामायनो हायो नोंथां।
औ औ औ
औ ओमफ्राय दा ओ बेफोर जाबाय आरो मोसौखौबो जोङो फिनायखौ नुनो मोनो नोंथां गामिफोराव
औ औ नोंथां
बे मोसौखौ फियो ओ ओमफ्राय बे मोसौ फिनानै ओ गायखौथ जोङो जोलैनो थाखाय दोनखानाय जायो नोंथां ओमफ्राय बे ओ मोसौनि ओ हासुदै गोबोर खि बेफोरखौ जोङो हासार हिसाबै ओ मैगं- थाइगंफोराव होनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो जोङो बिनि फ्राय मोसौनिफ्राय मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेरबो मोननो हायो नोंथां
औ औ औ
अब्ला ओ बेसेनोसै जोङो बेफोरखौ जुनारफोर बखौ फियो फिनाया फानहर जा खैफोद समायफोराव समफोराव फानहरब्रबनो थाखाय ओ जोङो बेफोरखौ फिसिनायबो जायो नोंथां आरो जानायबो जायो बेफोरनोसै नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरखौ ओ माबोरै फिनाय जायो नोंथाङा एसे
औ नोंथां औ औ नोंथां नों जेरै बुंलां दोङो नोंथाङा जेरै बुंलांदों जों गिबियावनो आं दाउखौ बुंग्रोनोसै नोंथां। दाउखौ जेरै जों दाउखौ गिबियावनो जों दाउ मासेथ बायना लाबोगोरखानांगोन नालाय बायना लाबोयो बयनिबो न खराव थायो दाउ बा सोरनिबा न खाथिफोरनिफ्रायबो जों लाग्रोनो हायो बा सोरनिफ्रायबा आदि दानि जोंनि बर समाजाव थ गोबां आदि हरलायनायखौबो नुयो नालाय नोंथां बिदिनो जोङो सोरनिफ्राय लाबोयोबा जों बायनानै बाजार हाथायफोराव बयबो फाननो लाङो। हो जायहा रांखान्थि नांगौ जायो। बेयो फाननो लाङो। बिदिनिफ्राय जों बायना गिबियावनो जों बायना लाबोग्रोनांबाय जों जा दाउखौ जों फिसिनोबा जों बिनिफ्राय जों रांखान्थिबो आरजिनो हायो। जों जानो हायो बा जों सोरनोबा जोंबोदि ह थनानै बिनिफ्रायबो आरजिबावनो हायो जों जेरै गिबियावनो जों दाउखौ बुङोबा जों फार्स्टआव लाबोग्रोनांगोन। दाउखौबो जों दाउ दाउजोल लाबो बौबाबो जाया जोंनिहाय दाउ जोला होननानै बुंनाय जेरै दाउज्ला जों बे दाउलाखौ औ दावला खौबो नाङो। जोंनो जाहाथे बियो जोलाय जोलै हो होआ नालाय बेखौ जों बिसोर मानैखौ जों न'आव बायनानै लाबोनांगोन। अब्ला जोङो बे दाउनिफ्रायबो जों दाउनिफ्राय जों बिदै मोननो हागोन बिदैयाबो जोंनि दाउआ मिनि बांसिनानो जों दथा बन्द्रथा बिदैखौ जों जानायखौ नुनो मोनो जों मोजाङै जों जों बे फिसाफोरखौ जोथोन लायोबा बे बे दाउ फिसाफोरानो गिदिर जानानै। माने बिसोरबो आरो बेबायदिनो आरोबाव बिसोरबो बिदै दैनानै आरो बिसोर फोरबो माने ओरैबायदि बाराय लांहोबाय थानो हायो ओमफ्राय बे बारायनायखौनो जोङो माने बे बुस्थुखौ बे दाउखौ माने दाउखौ जों फाननानै बे दाउनिफ्राय जोङो रांखावरि आरजिनो हायो आरोना। रांखावरिबा सोरबा आलासिफोर बयनिबो नखराव आलासि फैयो बयहाबो सोमोन्दो थालायखायो नालाय। बे मानसि जोंनि आलासि। खासिफोर फैबा जों बेफोरखौ होनानै बा जों बेखौ दाउखौ जों बिसोरनो जाहोयो। माने जों बुथारनांसिगोन बुथारनायखौ होन बुथारनानै बेखौजों लिंना मासिफोरनो जाहोनाय जायो आरो। थिक बे बायदिनो आरो जोङो बे दाउफोरनिफ्राय जोङो माने गिबियाव जों रांखावरि रांखावरिखौबो गोबां आरजिनो हानो हायो जोङो जेरै जों जास माने जों बेखौ मोजाङै जोथोन लानो रोङोबा बे दाउनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां। जों बे दाउखौ जेरै माने जों बुरजा खालामनानै जों बिनिफ्राय बिदै फाननो हायो जों दाउ फिसाखौबो जों दाउ फिसा बानायनानै जों बे दाउखौबो फाननो हायो। बिदिनो जों दाउ गिदिरखौबो दाउ गिदिर खालामनानै फाननो हायो गोबां रोखोमै दामबो थायो। आरो मोजां बेनिफ्राय बुरजा खालामनानै जों फाननोबो हायो बेनिफ्राय रांखान्थिखौबो आरजिनानै एबा नांगौ सम समाव रबै समाव थाखाबो आरजिनो हागोन। हानायजायो आरो बेनिफ्राय जों हेफाजाब मोनो। बे दाउफोर फाननानैबो जों हे हेफाजाब मोनो आरो गुबैयाव ना दाउ अमाखौ बुङोबा अमायाबो जोंनि थाखाय जों आरो माने जोंनि बर' फोराथ' जों अमा। बयबो जायो आरो बेयो जोंनि फेभरेट होनजायो बर' फोरनि थाखाय जों अमाखौ अमा अमा फिनायनि बागै रायलायोबा नोंथाङा आङो अमाखौ गिबियाव गुन्दैनि सायाव सोनारो होनना बुंनांसिगोन। जों थाखाबो गारनांगौ ओ थाखाबो गारनां गौ होमबासो जों खामायनोबो हायो आरो मोनो। माबा जोंहा फैसाबो गोबां थाङो। ओ अमा फियोबा जोङो दोननाय दोनथुमनाय बायदि जायो। जों जेराव फार्स्टआव गि गिबियावनो जों अमा फिसा बायग्रोनांगोन अमाखौ फिसिनो थाखाय अमा फिसाख औ अमा फिसाखौ दाथ‌' सोरनिफ्रायबा आदिबो लाबोनानै फिफैनो हायो नोंथां। बिदिनो सोरनिफ्रायबा आदि लाबोबायबा नों बायनानै लाबोनानै गिबियाव जों बे अमाखौथ' खायाबा बे अमाया खारो नालाय जों गिबियावनोखौ खाना दोनग्रोनांसिगोन। आं नोंनो फोरमायनोसै। औ इनि उनाव जों बिनि थाखाय जों जोंनि रांखावरि बा जोंनि रांखौ गारनानै बिदिनो गुन्दै बायनानै जों फेदेरनांगोन बे अमाखौ आरो गिबियाव जों आरो बुङोबा बुन्दा अमा बुन्दै अमानि बागै बुंसो बुंसैलाय आं। बुन्दा अमाया जाहैब फ्राय जों बुन्दा अमानिफ्रायबो थाखा आरजिनो हायो जों बुन्दा अमानि थाखाय जोलै सोरनोबा जोलै होनो थाखाय जों बेनिफ्राय सोरबा गुबुना जोलै होनो थाखाय लाबोबा जों बेहायबो थाखा आरजिनो हा हानायखौ नुनो मोननाय जायो जों गामि ओनसोलनि अमा फिसिबा नोंथां ओ बिनिफ्राय जों अमा औ ओमफ्राय जों ओमफ्राय जों अमाखौ फियोबा माने जों थाखाखौबो गोबां आरजिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जों अमाखौ फिसिनानै जों बे जोलै होखांबाथाय माने अमाया नों आदार माने बिमाया मोजांबा नों जोंनि बिमाफोरा मोजांबा बे अमानिफ्राय जों माने अमा फिसा मोनो अमा फिसानिफ्राय जों माने अमाया बिमाया मोजांबा बियो गाइखेर मोजां होनानै अमा फिसाखौ मोजां फुस्था मोजां माने हेल्थनि मोजां देहानि खालामबा जों बेखौ माने फाननानै गोबां थाखाबो मोननो हायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जों रांखावरि बे समाव जों बे अमा फिसाजों फाननायनि समाव गोबां रांखौ जों आरजि जिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो गोबां नखर नखर बा सोरनिबा नखरफोराव नुयो आरो सोरनिबा नखरावथ आरो बेखौ माने जमा फाराम होनना बुंगोन बेखौ फाराम खालामनानै दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो हां बो फियो आरो हांसो ब बेबायदिनो जेरै दाउख खौ बुंलांदोंमोन आं बेबायदिनो खालामो आरो आरो बेबायदिनो हां सोखौ बुंखाङा बुङोबा बोरमा मोसौ आरो मोसौ जारसि मोसौ जारसि निफ्रायबो गाइखेर फाननानै गोबां रांखान्थि औ रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोन नाय जायो नोंथां औ बेखिनियावनो दोनैनि रायलायनायखौ दोन्थनोसै नामा नोंथां? जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियाव औ औ औ दे नोंथां औ गोजोनथों नोंथां